हेल' औ खोनादों
औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
उम आङो दायो नोंथांजों मागोनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ औ हागोन दे।
जोंनाथ' मागो बा जानुवारि फेब्रुवारि समाव जायो।
औ।
बिदिनो मागोआव जोंहा उम लावखार ओंखाम जानाय माने बेला गुरजानाय होनो।
औ
बेखौ फोथाराव जायो माने थुरिनि थुरिनि माने नारानि नाराखौ हानानै न' बानायनाय जायो।
औ।
बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोागासिनो दासिमबो खायफा खायफा सोलियो अबेबा अबेबा जायगायाव सोलिबाय थायो जोंनिथिंबो खालामो। नो ओफाय जा जानानै बेयावनो रंजाग्राफ्रा रंजासिगोन खायफा खायफा बा जानानै लोंनानै बेदर आरि ओंखाम गामिनि रायजोफोर जायो अबेबा अबेबा जायगायाव रायजोफोर जमा जायो। ओमफफ्राय अबबाथ' सानै साथाम लोगो नांनानै जानाय जायो आरोना बै दिनखालि। हरावहाय। हरसे थानानो हरसे। ए बिदिनो रंजानानै। नेक्स्ट फुङावहाय फुं दाउला गेसेेर इनि सिगां माने खोमसियावनो स्रां जायैनि सिगांनो बै जे माबानि नारानि न' लुनाय जायोना। बेखौदिे साव सावजोबनाय जायो आरो माने बेनि उनावहाय नेक्स्ट बेखौ सावखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ माबा फिथि सावनानै जासिगोन खोमसिनो ओमाय आरो बै लावखार ओंखाम जानायखौ न न'आवहाय लाबो लाबोनायनि नियम गैया आरोना जाखांनोसि जानानै आंलायदों बेखौ बेयावनो गारोनांगौ उनावाय लाबोनो मोना
औ
बिदिनो फुङावहाय गामिनि गावजों गाव खाथिनि हाबलायलायनानै फिथा थावनि फिथा एबा फिथा लावदुम एन्थाब फिथा बिदिनो सावनानै जमा होनोसै सा लोंलायो जालायो बैनि न'आव बैनि न'आव हाबलायो आलासि जालायो मागो दमासि बेफोरबायदि नोंसिनिथिं माबायदि जायो नोंथाङा खोन्थानो हांगोन नामा इसे
दा नोंथाङा जेनेबा गुवारैनो होनलांखाबाय दा जोंनाबो बिदिनो थिग नोंसिनि बिदिनो माने जोंनाबो बे मागोआवहाय मागो दानावहाय माने फिथाजोंसो जायो नालाय जेब्लाबो जों बेलागुरजानाय जायो गिबियावनो माने गोदोनिफ्रायनो बे नेमा सोमलिबोखानाय आदा दाबो माने सोलियो बिनेमा दा जों बिदिनो ज' जानानै बेवहाय दुब्लि बारियाव नारानि न' लुनानै बिमाबो मा होनो खाना होननानै बुंनाय जायो आरो जेंना खाना जानाय जायो जेब्ला बेखौ जाखाङोब्ला जोंनाब' बेयावनो माने खहसै थायो जाय माने जाय थानो गोसो गैयैया माने नवाव फैयो आरो खायफा दायावनो हरसे जानानै जेनेबा फुङावहाय जोंनाबो बिदिनो सोरांनायनि सिगांनायावाय बेखौहायो सावनाय फ्रि आरो बिदिनो नोंसिना नोङो फोरमायलांखाबाय जोंनाबो बिदिनो माने फुंनि समावहाय फिथा आरि सावजोबो ज ज जेनेबा बै गामिनि गथ' गथायाइफ्रा गोदोनि दिनाव बयबो अननाय गामि जानायनि होनना मागिनो फैयोमोन दानि दिनावथ' मागिनो फैला दानि दिनाव माने गावबागाव जाजोबबाय दानि दिनावनो माने खायफाबा जेंनानि जा फैयोब लेंनानै जाहोफैया गोदो गोदोनि दिनाव माने गोबां माने लिेंनानै जाहोफैनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो दानाय दिनावथ' इदि लेंना गैला गथ'फ्राबो मागिना गैला जेनबा गावबा गाव गोबाव एसे माने सोलायनो ह हमबाय आरो दानि दिनाव जेब्ला जोङो फिथा होनोब्लाथ' गिबियावनो बे फिथाइा माइब्रानिफ्रायसो जायो
उम
बे माइब्राखौ जोङो जेब्ला बे फिथा‌ एनथाब जायोब्ला जोङो बे माइब्राखौहाय माने उवालाव देनाय जायो उवालाव देयाबा जोंना बे एन्थाब फिथाइया जाया आरो माने दानि दिनावबो बे उवालवाव देनाय खौ मानियो आरो एसे खम जालाङो होनबाबो खाइफा खायफा नांगौ उवाला दं माबा बेयावनो ज' ज' देनानै जानाय जायो आरो जाहाथे बिनि माने जोङो फिथा एन्थाल संनोब्ला गिबियावनो जोङो माइब्राखौ नों नांगौ जेसेबां सोमनानै लानांगौ देबिनायनि बिनि उनाव जोङो बेखौहाय उवालाव देनाय जायो देखानायनायनि उनाव जों बेैखौ मिहि मिहि बे सान फिथा सालिग्रा सानद्रिजों जाइजों जों सालिख'नाय जायो आराम बिनिफ्राय जोङो सावनो हायो आरो जोङो बेखौ फिथाखौ मोनोबलाबो गोबां जगार नांगौ आरो बे फिथाइयाव जोङो सिनि सिनिजों मा होनो देनानै होनाय जायो जाहाथे बेयो गोथाव खायफाबा नालेंखरबो होयो बिदिनो गाव गोसो बिनि उनाव जोङो था एन्दाबखौ सिबिं सिबिंजों जायोब्ला जोङो बे सिबिं सिबिंखौ माने सिबिंनि खिथाखौ गोबाव सम दोननानै जानो हायो। नालेंखरजों सङोब्ला जोङो एसे माने थाब मुसिनो ना गिरो आरो थिग बिदिनो बे फिथा एनथावखौ जानाय जायो आरो। दा फिथा लावदुमबो माने गोदोनि दिनाव फिथा लावदुमबो जायोमोन। दानि दिनाव एसे खदाबाय आरो होमबाबो दानि दिनावबो जायो। बे फिथा लावदुमबाबो जेरै माबा ओ सिबिजों जायो आरो गुरजोंबो जायो आ आरो बे नालेंखरजोंबो जायो आरो। ओमफ्राय दा बे फिथा लावदुम खौबो जोङो उवालाव देरेनांगौ जायो। माब्लाबा फिथा लावदु मा माने जाया आरो फिथा जेनोबा जोङो लारुबो जायो। जेखौ जेखौहाय जोङो दायो मेचिनाव उमनानै लायो। रोङो माने गोबां फिथा जानाय जायो आरो बे मागो दानावहायो। माने मोन फेरैखौबो मोनजानाय जायो खाथानाव। मागो दानाव जों लादुबो हायबा न'आव मोनजानो हायो। जों बा जोंनावबो दा जेनोबा गोदोबो सोलिबोदों आरो दाबो जों बे जानाय लोंनाया
उम।
खिन्दु माने जुमायजों जुमाय आरो बेदर होयोमोन गामि गामि माने मागिनाय दङमोन। दानि दिनाव एसे माने खम जालांबाय आरो मागिनाया। मागि गियोब्ला जों माने गोदोनि दिनाव जोङो जुमाय होयोमोन बेदर होयोमोन आरो दानि दिनाव माने खायफा बांसिन नानो माने जुमाइखौ एसेबाबो माने गारनो हमबाय आरो दानि दाउ जों फेपसि होयो। जेब्ला जोङो बे जुमाइ जुमाइ होनोब्लाबो जोङो गोबां मा जगारनांगौ बे जुमायखौ मागोनि सप्तासे एबा सप्तानि सिगांनो जोङो बेखौ संखाना लानांगौ जायो। जाहाथे बेखौ मागोआव लोंहो लोंनो मोनो। जुमाय होनोबा जोङो माने बे बेखौ माइरंखौहाय नांगौ जेसेबां संनानैहायो माने बिनि उनावहायो संखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोरान एसे गुदुंखौ गुसु खालामनो थाखाय संग्रायाव एर'नानै लानानै जोङो बेवहाय बे जुमायाथ' एमाव नङाबा जाया। एमावखौ जोङो बिबां होनानै जोङो बेवहाय बेखौहाय ओ- फिन हरसे खोबना दोननानै बे संग्रायावनो बेनिफ्राय जोङो बाल्थिं एबा दोपसियाव सोनानै दोननाय जायो। बे सोनायाव जाहाथे जोंनि बे जुमाया हायो बिदै ओंखारोब्ला जाहाथे ज' गोग्गो जानायनि मानियावहाय जोङो जान्था सोनानै दोननाय जायो। बेवहाय जोङो बेखौहाय जोङो। सानथाम दोनबा बिदै ओंखारो। अब्ला जोङो बेखौ लोंनो हायो आरो। माने बे जुमाया। फायो गोबाव माने गोबावजोंबाबो लोंजायो नों गोबाव दोननानैबो लोंजायो नों थाब माने माने इदिनो गोखैबो खायफा गोखैबो जायो खा फा मोजांबो जायो जों बेबायदि नुनो मोनदों आरो दासिमाव दा नोंथिं नों नोंथांमोननि थिंलाय फिथाखौ मा मा महराव मोनजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो जेरै फिथा लावदुम। एन्थाब फिथा थावनि फिथायाबो जेरै गोबां रोखोमनि जायो नालाय। थोओ सोरबा बायदिया इदिनो फखरि हारिबो सावनानै जायो बिदि फिथा मा बाजोंनो अन गुन्दैजोंनो माने। ओमफाय नालें खलनि फिथा होनो जेरै नालेंखलखौ गेजेराव होनानै। उम नालेंखरखौ एवनानै लाग्रोनांगौ गिबियावनो इनि उनाव सिनि होनानै एवबाय एवनायनि उनावहाय फिथाखौ नानानै लानानै जेरै फिथानि सिङावहाय होनानै बेखौ। एवो होमबा गोथाव मोनजायो बेफोरबायदि एवनानै। जायो आरो माने। ओमफाय फिथा लावदुम होनोब्ला जेरै - बेखौथ' माइब्रा माइरंजों बानायनाय। जाया ना फिथा लावदुमखौहाय बेखौ मा था माथाजोंनो बानायनाय। जायो आरो माने ओंखाम जाग्रा माइरंजोंनो। बेखौ बानायनाय जायो बेबो बेबो। ओमह मेचिनाव सौबाथाय जाया माने बेखौ। उवालाव बा गायहेनाव देनानै। इबो आथा रानबाथाय माने फिथायानो मोजां जाया।
औ
सो जायो सावनो रोङाबाथ' जाया। बेफोरबायदिनो, जोंबो सावना जायो फिथा लावदुमखौ होमबाबो जों गोदो दोनि बुरिफोरबायदि सावनानै जानो रोङा मानोना बिसोर बिसा गोदोनिफायनो अयभाक दंमोन बिसा सावो जोंथ दायो गोदान मुगायाव खुगानि जोंथ रोङानै इसेबांनो गोदोनि मुग मुगायावथ बे खौहाय फिथा लावदुमखौ जेरै गारायावसो सावनाय जायोमोन माने
औ
दानि जुगावथ जोंनिया इसिना गोदोनि दिनाव गारायाव सावो थिग थिख्लि होनो ना दै लु दै दोनग्रा थ ख्लिया इनि मुख्राजों जेरै सावोमोन दानि जुगाव जाहैबाय गोबां माने बेलेग बेलेक ओंखारबाय दङ फिथा सावनो जानोबो माने खायबा फुकारावनो सावना जायो दाना आजिखालि खालिनि दिनाव
उम दा होनोब्ला जोंनि बे नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोननाय जाबाय दा जेनबा बेखिनिययावनो दोनथनाय जासिगोन आरोना
औ दे उम